हेल' खोनादों ना।
हेल'।
औ नोंथां औ हेल' ओ दङ।
आं ओरैनो दंथ'यो दायो।
अ ओंखामफोर जाखांबायबा?
जाखांबाय औ। ओ आत्सा नोंसिनि नोंसिनिथिं ओ बोथोरफ्रा बोथोरफ्रा दायो दैलां बोथोर जाबायथ' ओरैनो गरमाबो गरम जायो ओमफ्राय मालाबा मालाबा अ खा हागासिनो दङ। दायो अखा हाथ'वा खै जोमै दं आरो।
सान्दुं दुङाखैना?
सान्दुं दुंदों दायो जोमैजों सान्दुंजों समान समान आरो मालाबा सान्दुं माबलाबा जोमै बिदि।
माइफोर गायोना नोंथांमोन?
गायो गायो।
उम
ओ खो खोथिया फोबाय औ।
औ
ओरैनो ओ दुब्लिफ्रा एवबाय नामा?
खोथियाबो फुजासिगोन जोंनिथिंजाय अ जोंनिथिंजाय दायो एसे दंबावो आरो गायथ'वा दा ओ सप्ता मोननैसोनि गेजेराव गायसिगोन। फुजाहांबायथ' खोथिया दैफ्रा देग्लाय अखाया एसे सिगांखाय ओ दायो जाम फैयाबो देरनानै दुब्लियाव हाब्बाय आरो दैया दङ।
गोयाना बिदिब्ला।
आंखाल गैथ'वा दायो।
ओरैनो नोंथांमोनहा मा मा माइ गायनाय जायो?
माइया आंहा न'आवनो खोथिया खुबैदों नालाय ओ‌ मनसु मासुरि मा सरि जोलैनि नामा?
मासुरि,
औ मास
आतसा नोंथां खोथिया खौहाय गिबियाव खोथिया फोनो थाखाय माबोरै खालामग्रोयो?
खोथिया फोनो थाखाय अ मोनसे समान हाखौ सायख'नानै लादो। ओ दुब्लियाव मोनसे द सम माबाखौ सायख'नानै लादो। ओ दै ओमफ्राय बेवहाय खारहायदो। खारहायनानै मोय होदो मै होनानै आरो स सामार होबावदो मै होदो। ओ बर' होदो मै होदो। दै हाब्रु खालामनानै हाब्रु गेले गेले खालामनानै। ओ‌ मैजों समान। खनसे मै होबावनानै। खोथियाखौ बेवहाय। फोनानै दोनदो आरो। ओ खोथिया फोनो थाख बे माइ जोलैखौ माइ दिलेखौ ओ साननैस ओ बा हरनैसो सोमहामनानै दोननांगौ जाहैब बायआरो दैयाव ओ बेनि उनावहाय बोखांनानै बै जेस दुब्लियाव दब्लाय बासिनानै लानाय जिहेथु खो दोखो हाब्रुजों फोमोननानै लानाय मैजों समान होनानै लानाय बै हाब्रुआव बेखौ फोनांगौ जाहैबाय आरो उम
फोबाय खोथियाबो खिलिबाय बिसि गोबावजों फुनानै गायनांगौ माइ खौहाय जेन'ब्ला खोथियाखौ
एक्सुलि ओरैनो हासार गोनां हायाव खोथियाया थाब जौओ थ' ओमफ्राय बबेबा हासार गैयियाव एसे लासै जौवो खोथियाया बे हासार गोनां हायाव ओ नै सप्ता
औ
ओ नै सप्तानि गेजेराव बे फुजागोन आरो
अ
औ
बे जिबा साननि गेजेर
औ माइ आबादा मोजाङानो जायोना नोंथांमोननाव
बांद्राय गाज्रिद्राय जाया जायो आरो ओमफ्राय बांद्राय फाय फायबो जाद्राया बिदि
ओ मोजां फिथाइ मोननो थाखाय मा आइ ओ खायदा आयदा खायदा गायोब्ला ओ साबसिन फिथाइ मोनो
ओ जोंनियाव बै बे
बारा खोनाया खोनाया जादों नोंथां
ए खोनाबाय ना
खोनादों थाबथादों एसे रायलायनाया
अ खोना बायना हेलौ